हेल' नोंथां औ दा जों दंफां लाइफांनि सायाव सावरायगोन ओ दंफां लाइफां बुङोब्लाथ' दंफां लाइफाङा जोंनि ओ जिउनि थाखाय जोबोर गोनांथार ना
औ औ नंगौ
औ ओ दंफां लाइफांनिफ्राय जोङो जेरै साया मोनो आरो अक्सिजेन मोनो आरो बाय दंफां लाइफाङा बायदि बायदि रोखोमनि थायो जेरै उम सिगुन दंफां बेफोरबायदिनो फाख्रि ओमफ्राय थाइजौ दंफां खान्थाल बेफोरबायदि बायदि बायदि रोखोमनि जोङो दंफां लाइफां मोननो थाङो औवा जेरै जोङो बेफोर दंफां लाइफांनिफ्राय जों जेरै फिथाइ सामथायबो मोननो हायो जेरै खान्थाल थाइजौ नालेंखल गय बेफोरबायदि बायदि बायदि रोखोमनि जों फिथाइ सामथाय मोननो हायो आरोना आपेल आरो बेफोर आरो बेफोर
हेल' नोंथां औ आं फंनैसो मोनथिनो औ दे जों बिफां लाइफाङा जोंनि एंगारनो हायै बाहागो लायो बेनिफ्रायनो जों अक्सिजेन मोनना थांना थानो हायो बिफां लाइफाङा जोंनो थांनानै थानो जिउ होनाय बायदि बिदिना बिफां लाइफां गैयाबाथ' जों थांनानै थानो हाखायाानो बेखायनो सानसेबाबो बिफां गायनाया जोंनि थाखाय जोबोद गोनांना नोंथां बिफां लाइफां लाइफाङा जोंनि थाखाय एंगार हायै बाहागो होनजायो जेरै बिफां लाइफांजों जों न' बां लुनायो सियार बेरेंसि टेबोल बायदिसिना बानायनानै जों माने सोरजिलांनो लांनो हायो आरोना नांगौ बेसादफोरखौ जों गोबां
औ
बिफांफोरखौ जों फेदेरनानै हायोबा
बेखायनो बिफां लाइफांखौ सानसेबाबो माने सानसेयाव फांसेबाबो गायथारनांगौ सानो आरो आंनि मथे
ओरैनो नोंथांमोननिथिंबो बिफां लाइफां गायनाय हाल साला बोरै जाखो फोरमायनो हागोन ना नोंथाङा
उम
हेल'
हेल'
औ खोनादों दे